हेलौ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
औ नोंथां आं दा दास ओरैनो दंथ'यो आरो माने जिरायनानै।
खामानि मावदों नामा?
ओ ज खामानिथ' जेबो मावथ'वाखै आरो माने ओरैनो दंथ'यो आरो दासान्दि।
फ्रियानो होनबा नङा
औ फ्रि फ्रियावनो दंथ'यो
उम होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो आखायाव लाबाय जेनेबा ओ बे टपिकआनो जाहैबाय हान्था मेलानि बागै एसे सावरायनायसो नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां सवरायनो हागोन दे
हान्था मेलाया ओ मानसिनि थाखाय मुलाम्फा दंना गैया आरो गोदोनि टाइमाव आरो दानि टाइमाव माबायदि फारागथि दं बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ माने गोदो गोदाय हान्था मेलानि सायाव राहानि बागै जों बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय हान्था मेलानि राहाया जोबोरैनो माने खममोन जेराव जोङो मोजां लामानि थासारि सारि गैयामोन गारि मथर गैयामोन माने बेबायदिनो जों बुं हागोन माने जोङो हान्था मेला दावबायनाय बा बायदिसिना माल रोगानायनि बिथिङावनो गोबां माने असुबिदामोन आरो गोदो गोदाय नाथाय फैयै फैयै बे नै बे बे आथिखाल मुगायाव गोबां जौगाबाय हान्था मेलानि बिथिङाव गारि मथराबो गोबां बांबाय। बेनि जाउनाव दिनि जोङो माने मायबा मोनसे ओ माल बुुस्थु बा बेसादखौ लांलाय लाबो बोले खालामनो थाखाय गोरलैयैनो माने हायो आरो। बे बुब्लियाव माने गोबां जों दिनैसिम बे थासारियाव हान्था-मेलानि बुब्लियाव बुंनो थाङोब्ला गोबां जौगाबाय बे दा हान्था-मेलाखौ लानानैनो माने सोरबा सोरबाया गावनि जिउखौ ओहोम खुंनो थाखायबो राहा लामा लायो।
औ
ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो माने हान्था-मेलाजों गोबां माने रां-रुफा आरजिनोयावबो जोङो माने रां-रुफाबो आरजिनो हायो आरो माने। हान्था-मेलानि जोहै औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' जों थिखायो नङा होमबा ओ लांलाय लाबोलाय ओ बिजनेस ओ हान्था मेला ओस जुदि जोंनि न' जोंनि हा ओ गायग्रा हा दङबा ना बेवहाय जुदि जोङो मैगं थाइगं मैगं ओ हमना लादो जोङो दालि बेसर माइ फाथो बायदिसिना इदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बेखौ जुदि जोङो न'आव गायनानैनो बेखौहाय ओ हानानै एबा फुनानै एबा माराफोर फोनानै बेखौहाय ओ बस्था एबा पेकेटआव जुनानै आरोना ओ बेवहाय जोङो गारि मथराव लानानै जोङो खाथिनि बाजार एबा गोजाननि नोगोरावहाय जोङो दैथायहरनो एबा लांनानै फानहैनो हायो नङा होनबा नोंथां। ओ बिनि गेजेरजोंहाय ओ सिगांनि टेमथ' मसु औवारि जों लांलाय लाबोलाय खालामो मोन। आरो बिसिबां गोदान गोजान सिन। उम जोङो थांनांङो एफाराब गोजान जों थांनो हायामारो ना। गावसिनि जाखिनि खाथिनि गाव खामफ्लंनाय जोङो। दानानै लुनांगौ जायो मोन आरो ना। ओ आरो बे बुस्थुआ जुदि ओ गोथां बुस्थुफोर दं देरोबा आरो ना। औ मानलादो कफि आलु बायदिसिना ओ थास'नि आरिफोर ओ बेखौ जुदि बेथ' गोबाव थाग्रा बुस्थु नङा। नङा होनबा नोंथां दसेनि थाखायल' बे। बेखौहाय ओ खा खाथिनि बाजारावनो एबा थाब थाब लांनानै बेखौहाय फानहैनानै ओ बिनि मोनबोनाय रांजों नखर आरिफोरखौ ओ फोथांनो हायो आरोना ओ बिनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा हान्था मेलानि गेजेरजों माबा बेफोर बुंदेरबावनो हागोन नामा नोंथां
दा जों बुंनो थाङोब्ला हान्था मेलाखौ लानानै गोबाङैनो जोङो माने सावरायनो हायो जे हान्था मेलानि लियाव गोदो गोदोनि गोदोनि दिनाव एसेबां मानि माने मा होनो ओ राहा गैयामोन जेराव जोङो गारि मथरनिबो गैयामोन बेखायनो गोदो गो जाय माने हान्था मेला बुङोब्ला जोङो मोसौ मैसोजोंसो जे जों मोसौ मैसोजोंसो माने लांलाय लाबोलाय बे बिथिङाव जोंहा लामा सामाफोरनि राहायाबो मोजां नङामोन
औ
बेखायनो गोदो गोदाय हान्था मेलाया बारा जौगायाखैमोन आरो गोबां खस्थ' जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव हान्थाामेलानि थाखाय जोङो गारि मथर ओंखारबाय लामा सामाफोराबो गोबाङैनो मोजां जाबोबाय
औ
दा बे बेलायाव गोबां जौगाबाय आरो जोंहा हान्था मेलायाव
औ
बेनिखायनो जों दा हान्था मेला खालामनानै गोबां बिदिनो मैगं थाइगं माल बुस्थु बायदिसिना मुवाफोरखौनो लांलाय लाबोलाय फाननो लांनाय बायनानै लाबोनाय बायदिसिनाफोरखौ माने जोङो गोरलैयैनो लांलाय लाबो बोलाय खालामनो हायो आरो
औ-औ आरोबाव ओ हान्था मेलानि गेजेरजोंहाय ओ न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन ना हाया नोंथाङा नोंनि बायदिबा एसे फोरमायनो हागोन हाबावगोन नामा?
औ-औ दा हान्था मेलानि जों न'खरखौ होनोब्ला जोङो गोबाङानो माने बिदिनो गारि मथर सालायनानै ओ गावनि जिउखौ बा न'खरखौ सालायगासिनो दं नङा होमबा बिदिनो जोङो थामेलानि सायाव बुङोब्ला गोबां मानसिफोरानो माने गोबां सुबुङानो आजिखालि गारि सालायो बिदिनो बायदिसिना गोबां माने गारि मथर सालायनानै गावनि जिउखौ खुंबोनायखौ जों नुगासिनो आरो बिदिनो गोबाङानो मोनसे जोङो गावनि राहा महरैबो सायख'ना लायो गारि सालायनाय बा बायदि सिना
औ
ओ नोंथांनि बायदिब्ला हान्था मेलाखौ जौगासार खालामनायाव माबायदि राहा लानो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ हान्था मेलाखौ जौगासार खालामनायाव आरो ना- समावथ' मिथिखायो नङा होनबा लामाबो मोजां नङामोन आरो गारि मथर नांगौखिनि गैयामोन आरो ओ गामि गोथौनि मानसिफोरा बायनानै लानो थाखाय रां रुफा एफाराब गैयामोन आरो ना ओ मोसौ गारी बेजोंनो लांलाय -लाबोलाय आखाइजों बानायनाय गारिखौहायनो मोसौजों लांलाय -लाबोलाय खालामो आरोना गावनि जाखिनि बुस्थु फोर दङ दैसा दङ बेखौहाय गुबुन जायगा गुबुन दाबसे जायगायाव दैथाय हरनो थाखाय मोसौ आरिजों लाङोमोन आरोना ओ आरो बै टाइमाव फाय लामा फ्राबो मोजां नङामोन आरो थांनांगौ बेखिनियाबो दायो जेरै दङ गुगोल मेप नङा होनबा बेफोरबायदि नायनानै थांनो हायामोन आरोना। बेफोरनि गेजेरजों ओ जेसेबांखिनि ओ मुलाम्फा मोनबावनांगौ दं जाखिनि हमनानै लादो सिगाव जेसेबां मोननांगौ बेनिफ्राय डाबल एबा बांसिन मोननांगौ बेफोरदि। खामायनो हायामोन आरोना।
औ नंगौ नोंथाय।
दानि टाइमावथ'ओ। गारि मथर बिदिनो साखा खब्रै नांगौखिनि खबनै जाखिनि नांगौखिनिफोरखौ बुथुमना लानो थाखाय। ओ गारिफोर दंसै नङा होनबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे देभेलब जानायजों लोगोसे। लामाफ्राबो मोजां जाजोबबाय ओ फाखानि जाजोबबाय ओ सिगानि टाइमथ' अन्थाइ बाला बेफोरनि गेजेरजोंनो। लानांगौ जायोमोन नङा होनोमब्लानो। थां आरो बेजों लोगोसे। ओ बाराबो बोलो नाङाओ साइन्टिस्टनि बानायनायजों लोगोसे। दायो गोदान गोदान सोलाय बोनायजों बेफोरनि गेजेरजोंहाय हान्थ -मेलाया एसे जौगाबोबाय आरोना दा सिगांनिफ्राय दासिमावहाय जाय। जिखिनि नांगौथि दं बेनिफ्राय बांसिन जोङो मानसिया गामिनि मानसि बा नोगोरनि मानसिफ्राबो नांगौनि बाराखौ बुथुमना लानो हासै आरोना। आरो बेफोरनि। गेजेरजों नोंथाङा हान्था मेलानि बेलायाव एसे। बुंबावनो हाबावगोन नामा नोंथां? बिदिनो मैगं थाइगं फाननायजों। मैगं थाइगं फाथायहरनाय माबोरै खालामनांगौ बिनि बागै एसे।
औ जोंङो। मैगं थाइगंखौ गारि मथरजोंनो माने लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो गोदो गोदायथ थेला थेला गारिजोंसो लांलाय लाबोलाय खालामोमोन। नाथाय। आथिखालाव। माने लांलाय लाबोलाय खालामनायजों लोगोसे गोबां माने। द औ औ।
मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
हान्थाामेलानि गेजेरजोंहाय आरोबाव माबाफोर बुंदेरबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ माने हान्था मेला बुङोब्ला जोङो। बिदिनो जेरै गोदो गोदोनि थासारिखौ नायनानै दा हान्थामेलानि बिथिङाव माने गोबां जौगाबाय आरो।
औ।
म दफ जफ जों बुंनो थाङोब्ला माने आजिखालि हान्था मेला नङाब्लानो माने सोलियैबायदि जाना थांबाय जेराव हान्था मेलाया जुदि सानसे बन्द जायोब्लानो गोबां माने लस जायो बा गोबां। खहा जायो आरो। औ नंगौ बेनिखायनो माने हान्था मेलाया माने जोबोरै इम्परटेन्ट माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा लांनायसिम। माने। गोबां माने मदद जायो आरो मुलाम्फाबो जायो आरो होननानै जों साननो हायो। दा बे बिथिङावनो जोङो हान्था मेलाखौबो जोंनो नांथारगौ। दायो औ जोंनि थाखाय माने सानफ्रोमबोनि जिउआव माने हान्था मेला नङाब्लानो जों माने सोरलिनो हाया आरो।
औ औ बिदिबा होनबा नोंथां जों होनबा नोंथां जोंनि रायलायनांगौ खिनिया बेखिनियानो बेयाव दोनथसिगोन नामा नोंथां होनबा।
औ औ दे दे गोजोन्थों नोंथां औ जाबाय।